हेल' नोंथां
औ खोनादों।
खोनादों दे नोंथां नोंथाङा खोनादोंना?
औ आंबो खोनादों दे।
अ' ओमफाय नोंथाङा मा खालामदों?
आङो ओरैनो जिरायनानै दंथ'यो दे नोंथां।
औ ओंखाम जाबाय नामा नोंथां?
औ जाखांबाय।
अ'
नोंहालाय?
आं जाथ'वाखै।
अ'
अ'
हेल' नोंथां हेल'
खोनादोंना?
खोनाबाय दे नोंथां।
नोंथांनि माबा ओ मोजाङै खोनायाखै नोंथां।
औ र' आं जायगा एसे लरायनि र' खोनाबायना?
खोनाबायदे नोंथां
औ दे बिदिबा माबाफोर सोंनो दङमोन नोंथाङा?
नोंथां मानि बागै सावरायगोन जों दा
जोङो दा आं -ओ आबाद मावनायफोरनि बागै एसे सावरायनो सानदोंमोन जोंनि समाजाव मा मा आबाद मावनाय जायो आरो मा माबोरै मावनाय जायो बेफोरखौ एसे स होननानै सानदोंमोन।
अ सावरायजागोन दे नोंथां।
अ
नोंथाङा एसे फोरमायना होनो? ना जाखिनि मिथियो
औ औ दे फोरमायजागोन दे जाखिनि आं मोनथि औ जा जोंनि स फैदों बेफोरनि बागैनो आङो एसे नोंथाङा होनसै बिदिबालाय
दे नोंथां
आबाद माव होनोब्लाथ' जोंनि समाज आबाद माइनि आबादानो ए नङा होमबा बिरानो
औ नोंथांनि रावखौ मोजाङै खोनायाखै
हेल औ नोंथां खोनाबाय ओं हेल'
हेलौ' हेलौ'